अ नोंथांजों आं माबाफोर आबादनि सोमोन्दै रायज्लायनो हागोन नामा
औ हागोन दे रायज्लायबानो जाबाय
दे जों होनबा मानिखौ रालायलोगोन
औ ओरैनो
जोंनियाव दा आबादनि
हेल' औ खोनादों दे
जोंखौथ' दा जेनेबा फाथोफोर बेफोरबायदि फोबाय जों फाथोखौथ' मोननै रोखोमनि फैयो जेनेबा फाथो गोखाबो होनो
औ
आरो मोनसे फाथो दंबावो जेनेबा बे बोरि जायगायाव जायो आरो बे मोननै जादो मावगासिनो दं बेनिफ्राय दा माइ गायनो थाखाय माखासे थियारि खालामगासिनो दं आरो
औ औ खोथियाथ' फोरमनाय जाबायना
औ खोथियाखौथ' फोनाय जाबाय।
औ औ ओरैनो दैज्लां बोथोराव बे मोननैखौ ओ गाहाइयै मावनाय जायो आरोना। माइ आरो फाथो। औ ओरैनो ओमफ्राय मेसें बोथोराव ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव मा मा आबाद मावनाय जायो?
मेसें बोथोरावथ' जोंनिखै दा जेनेबा जानायनि थाखायबो मावो गावब' गावबागावनि थाखाय। आरो सोरबा बायदिया फालांगिनि थाखाय मावनाय जायो बेफोरबादि, बिदि आरो दा नोंथाङा उहुम अबे मोनसेखौबा मोनथिनो लुबैगोन?
ओ ओरैनो बेसरफोर बेफोरबायदि खेथि मावनाय जायो नामा? बेसर, फोर बा थेमसिफोर
बेसोरखौ फा बेसोरखौबो मावनाय जायो। आरो जों जानो था थाखाय जेनेबा लाफा लाइ बेफोरबायदि जों
औ औ उम औ ओरैनोथ' बे गोजां बोथोराव औ बे लाफा आरिखौ मावनाय जायो नङा होमबा?
औ औ।
औ औ। ओरैनो नोंसोरथिं ओ आथिखालाव बबे मोनसे आबादखौ बांसिनै मावनाय बा आबादारिफोरा बांसिन मावनायखौ गोसो होनाय नुनो मोनो? बबे आबादखौ माव मावनायाव बांसिन गोसो होयो नोंसिनि एरियायाव?
जोंनिखैथ' दा एरियायाव बोथोरजों लानानै जायो आरो थारमाने जोंखैथ' बांसिन दैज्लाङाव थारमाने माइखौनो बांसिन आबाद मावनाय जायो।
औ औ।
मेसें बोथोराव बांसिन बिदिनो
ओ ओ।
औ बेसर खेमसि बेफोरबायदिखौ बांसिन मावनाय नुयो आरो।
औ औ। ओमफ्राय बेनिफ्राय औ औ देलाय औ ओम बेनिफ्राय बेखौथ' बेफोरथ' जेनेबा बोथोर लानानै बोथोर मावनाय जाबाय जेनेबा जेनेबा मेसें बोथोराव आलदा आबाद दैज्लां बोथोराव आबाद आलदा आबाद नङा होमबा?
औ नोंगौ।
औ दा मोन मोनफ्रोमबो बोथोरावनो बा मोनफ्रोमबो स्टे माने थाबाय थानाय आबादफोर नोंसिनियाव मावनाय जायो नामा? जेरै थालिरखौनो होनदो नारेंखौ नारें लेबुखौनो होनदो बेफोरबादि आबाद नोंसिनियाव अराय सम मोनबाय थानाय आबाद मावनाय जायो नामा?
मावो जायगा लानानै जायगा जेनेबा
औ औ औ।
खाथियावनो मावो।
औ औ ओरैनो माखौ बांसिन मावो?
बुंनो थाङोबाथ' मोननैखौ समानानानै मावो लेबुआनो जा थालिरानो जा।
औ औ ओ बे लेबु आरो थालिरखौ मावोबा बबे बबो बबे मोनसे खेथिखौ बे मोननै खेथिनि गेजेराव लेबुआरो थालिर बे मोननै खेथिनि गेजेराव बबे मोनसे खेथिया माने मावनो इजिसिन माने खस्थ' नाङा।
खस्थ' खस्थ' होनोबाथ' जोङो दा मोननैयावबोथ खस्थआनो नां नांगौ नांनाया।
औ औ।
मा होनो जों खस्थ'आ माबा फैसाजों जु खमावनो जुदि लुयोबा लेबु खनो मावनो हानाय जायो ओमफ्राय
औ औ औ खरसाया होम बा थालिरा बांसिन खारनाय जायो आरो।
सिना मेडिन होनायनि थाखाय। खरस औ।
औ। औ होनोमबा खुस खस्थ बा खरसाया थालेदाव एसे बांसिन आरो। उम।
बुंनो थाङोब्ला थालिराव बांसिन फैसाबो मोननाय बायदि जाहैयो। ओमफ्राय लेबुआवथ' इसेबां बोथोरखौ लानानै दामाबो खमायलाय बारायलाय जायो नालाय औ बिनि थाखाय जों थालिरावबो फैसा खामायनो हायो आरो बांसिन।
औ औ होनबा थालिदाव मावोब्ला माने एसे रांखावरि गारग्रोनांगौ जाहैबाय मुलि हासारनि थाखाय।
औ।
औ ओरैनो थालिर आबादखौ गायजेननायनि ओमफ्राय बेसे गोबाव सिमाव फिथाइखौ मोनहैयो ओरैनो? बोसोरसे बोसोरनै बा आदा मास बेफोरबायदि ओरैनो बेसे गोबाव नांगौ गायजेननायनिफ्राय फिथाइ मोननो थाखाय थालिर आबादखौ?
जेननाय गायजेननायनि थाखाय नायोब्लाथ'जोङो दाइन बा गु मास बेफोरबायदियाव मोननाय जाहैयो। ओमफ्राय खेबसे गावगासैयाव औ औ ओमफ्राय बेखौ जेनेबा जों खे खेबसे गावगासेयाव बोसोरथाम खनथामालागै फिथ फिथाइखौ दुर
औ औ औ औ खेबसे गायबानो औ खेबसे गायगासेयावनो माने ओह मोनथाम थाखो स्टेपावबो मावनो हायो आरो ने?
औ।
औ औ ओह बेनिफ बेनि अनगायैबो ओ ओ आथिखालाव ओ थालिर आरो लेबुनि अनगायैबो माबाफोर गोदान आदबजों ओह आबाद मावनाय नोंसिनि एरियायाव दङ नामा?
जोंनि जायगायाव दा गोबां मानसिफ्रा ख'ख'आफोर गायो। चक्लेटफोर आरो आरो जोङो गय बागानफोर बानायो बेफोर बायदि फाथै बागान बेफोर बायदि बानायो आरो।
गययावथ' जेबो खरसा नाङा
औ दा जोंथ' गययाथ' गायनानै दोनबा जेबो खरस नाङा जेनेबा एखनबा एखनबा बिदिनो हाग्रा एवनाय मानाय फोसाबनांगौ जायो। बेयाव खिन्थु हासारनि बा माबाफोरनि गोनांथि गैया आरो जेबो।
मुलि आरिनि गोनांथि गैया आरो।
औ आरो जों बेहाय जों सोफादेरनो हायो लोगोसे फाथै बिफां।
औ औ।
गोबां फैसा खामायनो आरजिनो हायो आरो।
औ औ। ओ उम बे ओरै बिदिनो जेनेबा माइ आबाद फाथो आबादफ्राथ' जेनेबा दा दैज्लां बोथोरनि आबाद नङा होनोमबा?
औ औ।
बेनि अनगायैबो ओरैनो न'खराव गायनाय आबाद फिसा फिसौ गोजां बोथोराव न'आव जानो थाखाय मा मा आबाद मावङो फिसा फिसौ ओरैनो मैगं थाइगं
जों दा दैज्लांआवथ' अखानि थाखायबो बांद्राय बेफोरबायदि जाया जाहैबाय अखाजों गोबां
औ औ।
थैयो।
नोंथांनिखौ खोनानो मोननाय जायाखै।
बुंनो थाङोब्ला मैथा गोबां बिफांबा थै गोनां जायो नालाय सहायनो हाया। बेनि थाखाय खुमब्रा, जोगोनार आरो खांखिलर केरेला
औ औ बेफोर खौ मावनाय जायो आरोना
औ
दा बोथोरजों बांसिनानो अखायाबो बिदिजा हायो नालाय थारमाने सहायनो हाया आरो जायो आरो माखासे जेनेबा जों फुलकबि बा लाफा लाइ बेफोरबायदिया
हो
दैज्लां बोथोरावथ' जाखायानोसै
औ-औ दाब नो बेफोर आबादखौ औ-औ देलाय बुंलाय
दे बुंल
औ दा नोंथां होननाय बायदि बेफोर आबादखौ औ खोनादों
औ दे खोना खोनागासिनो आंबो औ खोनागासिनो
दा दैज्लां बोथोराव मावनाय जाखिनि ओ जिंखा ब हल बहल बा केरेला खांख्रिखला बेफोर आबादखौ मावनायाव ओ आथिखालनि मुगायावथ' गोबां मुलि होयो नंङा होमबा मुलि बा हासार औ मुलिया हासार बाहायबासो माने नांगौ रोखोमनि मुलाम्फा मोननो हायो बा ओ एसेल' जायगायावनो गोबां बिबांनि फिथाइ मोननो हायो नंङा होमबा
औ नंगौ
औ दा बेफोरखौ जानानै बेमार आजार ओ जानायखौ आथिखालाव बांसिन नुनो मोनदों ओ बांद्राय मुलि बा हासार होनायनि थाखाय माने बेमार आजारफ्रा ओ जाग्राफोरनाव औ बा मेगन नुयै जानाय ओ बा माबा मोनसे साख्रु साख्रा जानाय बेफोरो बांसिन बांलांनो हमदों नंङा होमबा
औ नंगौ
औ ओ दा ओ बेखौ नायोब्ला गोदोनि ओरैनो ओ मुलि होआलासे आबाद मावनायखौ नोंथांङा साबसिन मोनो ना आथिखालनि मुलि होनायखौ आबाद मावनायखौ नोंथांङा साबसिन होननानै गनायना लागोन
जेनेबा आंथ' बिदि सोंङोब्ला आं गोदोनिखौनो साबसिन गनायनानै लागोन मानो होनब्ला गोदोनिया अरगानिग आव जों मावनानै जानाय जायोमोन दा जों। समजों लोगोसे बयबो थार गाव मान गावखौ। थारमाने आवगायलांनो थाखाय।
औ औ।
बेफोरबायदि खामानिजों सोलिगोन सोलिगोन सोलिनो गोनां जायो आरो।
औ बांसिन माने मुलाम्फा मोननो थाखाय औ मुलि। बांसिन होनाय जायो आरो ना।
औ औ।
गोदोनियानो नोंथांनि मथेबा साबसिन आरो ना।
औ जोंनि देहानि थाखायथ' गोदोनियानो जेने बोमोजां।
औ औ औ।
अ बिदिबा नोंथांजों औ दे्
सावरायनायखौ दोनथ'नाय जासिगोन ना।
अ दे दे गोजोनथों।